अ नोंथां।
औ औ औ।
गिबि गिबियावनो नैबे मोनाबिलि समनि ओ गोजोननाय लाहरनाय थाबाय।
औ औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय औ।
जोङो गिबियावनो होनबालाय आबादनि बागै रायलाय सावरायनोसै नामा?
औ औ दे दे सावरायजागोन दे नोंथां।
आबाद होनोब्लाथ जों मिथिनो हायो आं आंनिफ्राय बुंहरग्रोनो सानबाय नोंथांनिसिम। आबाद होननानै बुङो ब्ला जोङो मिथिनो हायो जे जोंनि जायगायावहा माइ आबादानो बयनिसाय माने गोनांसिन आबाद होननानै जों साननानै लानो हायो नङा होमा।
औ औ औ नोंगौ नोंगौ।
आरो माइ आबादनिफ्रायनो जोङो थांनानै थानायनि ओ जि राहा लामा बेखौो जों मोननो हायो। आबाद होननानै बुङोब्ला बे माइ आबाद आरो बे माइ आबाद खो मा होनो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरोना। जोङो माइ आबाद माइ आबाद खो जोङो दैज्लां बोथोरावहााय मावनाय जायो आरो बे माइखो दिनैनि मुगायावहा जोङो बेबायदि बेबायदिहै जोङो माव मावनो हायो जे गोदोनि दिनाव मोसौजों हालेवनानै खोथिया फोनानै बेबायदि गायनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो नुनो मोनदों ओ आबाद मावनाया माइनि आबाद मावनायाबो बेबायदि सोलायबोनो हमबाय। गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों नङासै होमबा। नोंथांमोननिथिं बो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ नामा?
औ औ नोंगौ नोंथां ओ आबादा जाहैबाय ओ दाथ
आबादखौ मावनायावहा गिबि थारै माबायदिहै जेनेबा खोथिया फोनानै माबायदिहै जोङो माइ मोनजासिम माबायदि मावनानै बेखो ओ दैखांनाय जायगोन नोंथांनिसिम बुंहरनो हागोन बुंहरजागोन।
औ औ औ नोंगौ औ औ दे दे ओ थाङा होननाय बायदि जोंनि आबाद जाय आबाद ओ जायनाखि आबाद माइ आबाद बेयो जोंनि बा जिउ खांनायनि मोनसे गोनांथार मोनसे मा होनना बुंगोन राहा होननानै बुंजायो आरो। जोंनि थांनानै थानायाव माइ आबादानो जों ओ मोनसे गाहाय राहा होननानै बुंजायो आरो। नोंथाङा जेरै होननाय बायदि दा जेरै- माइ आबादखौहाय जोङो गिबियावनो ओ खोथिया फोग्रोनो जायो नङा होमबा खोथिया फोनो थाखाय जों गिबियावनो हाखौहाय एवनानै लाग्रोनांगौ जायो। आरो बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ ओ जायखौ जायनाखि माइ जोलै बेखौहाय माने जों सोम सोमनानै लागोनाय जायो। बिनि उनावहाय गाजा बेरोबा उम हरसेबा हरसे हरसेबा हरनै सोमनानै बेखौ दसे बोखांनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो गाजा बेजासिमहाय ए गाजाया बिदिनो अखानायैबा हरसेनि गेजेराव गाजा बेेरबाय ओमफ्राय दा बेखौ बिदिनो दुब्लियाव फोनाय जाबाय आरो दा फो फोजेननायनि फोजेननायनि खमसे खम नैजिनिफ्राय थामजिसिमनि गेजेराव बे खोथिया गायजाहैगोन आरो। थामजि दिनसोनि गेजेराव साननि गेजेराव गायजाहैगोन आरो दा बिदिनो दा आथिखाल मुगायावथ' गोदो गो गोदोनि गोदोनि मुगाखौ जों आबाद बा माइ आबाद मावनायखौ गोदोनिखौ जों ओ नायनो थाङोब्ला जों गोरलै बा जों मिथि नुबोदों नुबोनो मोनदों बा जों नांगालजों एवनानै बिदिनो गायोमोन आरो हानाय समावबो जों खासिजोंनो आखाइजोंनो हायोमोन आरो रोगानाय समावबो जों ओ बायदिसिना औवानि आइजेंफोर बावखाजोंनो बा खर'आव रुजुनानै जोङो ओ रोगानायखौबो नुनो मोनोमोन आरो औ आरो औ औ आरो मारा होनाय मारा होनाय जायनाखि मारा होनायावबो जोङो मोसौजोंनो औ बेखौबो नुनो मोनोमोन आरो दा आथ आथ आथिखाल मुगायाव नायोब्ला आथिखाल मुगायाव नायोब्ला जों बेखौहाय सोलायबोनाय नुबाय आरो नङा होमबा नोंथां? नोंथां औ मुगाया सोलायनायनिफ्राय सोलायबोबाय। ओरैनो इजिनिफ्राय इजि जाबोबाय। दा आथिखाल मुगायाव मिसिनारि मुगा मिसिनारि आगजुफोरजों गायजेननायनिफ्राय लानानै खोथिया फोजेननायनिफ्राय लानानैनो मिसिनारि आगजु बाहायनायखौ नुनो मोनबोबाय आरो। जेरैहाय जों एवनो थाखाय जोङो एवनो थाखाय जोङो ट्रेक्टर बाहायो नङा होमबा? आरो जों खोथिया फोनो थाखायबो जोंहा मोनसे टेक्न'लजि जों नुनो मोनबावबाय आरो आथिखालाव जोंनि बर' समाजा बांद्राय गोसोरा। बे खोथिया फोनाया आरो गायनायखौबो जोङो मेसिन बाहायनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
जे नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ आं खोनानानै मोजां मोनदों। आरो आंनिफ्राय आङो फंनैसो आं बुंहरनो गोसो जादों आरोना दा नै बे देग्लाय बोसोरनि जि माइ आबाद मावनायखौ जोङो जे ओ आयदायाव सोलायनायखौ जों नुनो मोनबावदों बे जाबाय खोथिया फोआलासे बेबायदिनो हाखौ हालेवनानै
औ औ औ नोंगौ डाइरेक्ट गायनाय नङा होमबा।
हाखौ फोमोननानै लाबाय फोमोननानै लानानै खोथिया फोआलासिनो ओ बिगायावहा बिगासे हायाव ओ थाम केजियै बेबायदि खोथिया बायदि माइखौ फोनानै माने बेखौनो फोनायनि गेजेरजोंनो बेबायदि गायालासिनो बेबायदि जोंनि न'खर फ्राव बे माइखौ बेबायदि फोनानै आबादखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों।
औ औ नंगौ।
गायालासिनो बे फोनाय फोनायनिफ्रायबो ओ गोबाङैनो ओ नैजि मन नैजि मन बा नैजिनै मन बेबायदि माइखौ माइ आबादखौ ओ मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना।
औ औ नंगौ।
ओ बिनि बागै आङो बुंहरनो सानबाय जोंनि गामियाव बे जों गामि ओनसोलनि नालाय जोंनि गामिथिं दायो गोबाङानो बेबायदि फोनानै माइखौ दा फोनायनि गेजेरजों बेबायदि आबादखौ माव मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना दा गायाब्ला फोनायनि गेजेरजोंनो ओ माइ आबादखो मोननो हायो बेखौ जोङो मिथि
औ औ औ औ औ दा औ जोंनि मावनायनि आदबफ्रा बा जों जि जायनाखि जोंनि सुबुं ओं ओ जौगानाय जौगानाय लोगो लोगो बा जोंनि सानखांनो हानायाबो आलदा जाबाय नङा होमबा जोंनि मावनायनि टेकन'लजि फ्रा सोलायनो हमबाय बा जोङो गोरलैयैनो गोरलै औ गोरलैयैनो माबोरैहाय खम समनि गेजेरावनो जों माबोरै हाय ओ बुरजा आबाद थिखोनो हागोन बेफोरनि बेफोरनि गेजेरजोंबो ओइ माने बेफोरबायदिया जालांबाय होननानै सान जायो आरो। दाथ' दाइरेक्ट जोङो जेनेबा ओ हाल एवनानै दायरेक्ट बिदिनो खोथिया फोयालासिनो बा जों बिदि गायनो हायोबा जोंहा ओ थाइमाबो खम थांबाय नङा होमबा। आरो बांद्राय जोङो गोबाव सम माइ गायनो थाखाय गेलेबाय थानाङा मानो होमबा खबसेनो फोना दोनबानो
औ नोंथां उम। हाल एवनायाबो दिनै गाबोन ओ दिनैनि मुगायाव मानसियाबो खस्थ' खालामनांला आरो दा जेरै ट्रेक्टरनि गेजेरजोंनो गासै खामानिखो गोरलैयैनो मावनो हाबाय। खम समनि गेजेरावनो। मावनानै फोजोबनो हानाय जाबाय।
औ औ औ। दा जों ओ बेफोरनि बिथिंखौ नायोब्ला माने आबाद आबाद मावनायनि जोंनि बिथिं आबाद मावनायनि बिथिङाबो बा राहायाबो जोंहा गोबां रोखोमै सोलायबोनो हमगासिनो दं नङा होमबा?
खोनादों दा नोंथाङा? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
खोना
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादोंना?
औ औ खोनादों नै दासो खोनादोंमोन। औ औ खोनादों खोनागासिनो नोंथां। औ खोनादों खोनादों। हेलौ खोना-खोनादोंना आंनिखौ?
खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
हेलौ नोंथां।
औ औ आं खोनागासिनो नोंथां।
खोनादों नामा?
औ औ खोनागासिनो आङो।
आं जेबो खोनायाखिसै। खोनादोंना? जेबो खोनायाखैसै नोंथां। खोनादोंना? खोनादोना नोंथां? खोनायाब्लाबो आं फंनैसो बुंहरनो गोसो जादों आरोना।